औ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे खोनादों औ जों आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव हायसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा जुदि फ्रि दङोब्ला सावरायनो हागोन ना?
जागोन नोंथां ओरैनो दंखायो आंबो
अ जे जोङो माने दावबायनायनि सायावहाय जे मुलाम्फा दं गैया बेनि सायावहाय सावरायनो होननानै आङो नोंथांनो बेखौ हरनाय जादों ना मुलाम्फा बेनि सायावहाय नोंथाङा एसे खोन्थादों आरोना जे मुलाम्फा आरो मुलाम्फा गैयि बेनि सायावहाय अनलि मुलाम्फाखौल' खोन्थाहरदो आरो ना औ मुलाम्फानि सायावल'
औ आं बिदिब्ला मुला औ आं बिदिब्ला मुलाम्फाखौल' खोन्थानोसै नामा नोंथांनो
औ औ जागोन दे
औ बिदिब्ला ओ माने जेनेबा दावबायनाय बुङोब्ला माने जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ औ नंगौ
औ बे माने जोङो दाव ओ दावबायनाय होनोब्ला गोबां रोखोम दं जेरै हायारि हा लामाजों दावबायनाय बा अख्रांजों दावबायनाय ओ बा ओ दैजों दावब्ले दावबायनाय बेफोरनि गेजेर यावनो ओ आं मोजांसिनख नुयोब्ला लामाजों दावबायनायखौ आं नुनो नुयो आरो आंनि नोजोरावब्ला मानो होनो ब्ला जोङो दिनै गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायलांनो थाखाय लामाजों थाङोब्ला
औ।
स ओ समजों समखौ थ नाङा नङा नांगौ जायो जुदि लामाजों थाङोब्ला
औ औ नंगौ
बिदिनो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायाव बे लामाजों थांबाय थानायाव बिदिनो जों गोबां माने गियानफोरखौ आरजिलांनो हायो। बा मोनलाङो आरो मान ओ मानिना ला जेनेबा नोङो गुबुन दाबसे जायगायाव दावगायलांबाय। हमना ला ओ नों ग आ ओ मोनसे खोथायाव आं बिदिनो बुंनोसै जेनेबा ओ नोङो गहपुरनिफ्राय गुवाहाटि सिम नआव फैबाय मोनसे खोथायाव
औ औ
उ बे गह-गहफुरनिफ्राय गुवाहाटिसिम फैनायाव नोङो ला जिहेथु लामाजों फैनायाव नों लामाफ्रा माबायदि जाबोखो अ टाउन सोहोर फ्रा ओ बेफोरबायदिनो टाउन सोहोरफ्रा माबायदि जौगाबोखो बे फोरखौ नोंथाङा नुबोगोन मिन्थिबोगोन जे बेबायदि बेबायदि जाबाय जिहेथु गहफुरनिफ्राय जुदि गुवाहाटि फैयोब्ला गोबां माखासे टाउनफोरखौ जों नुबोनो मोनो जेरै बिसनाथ सारियालि बेबादिनो तेजपुर बिदि गुबुन गुबुन गोबां ओ सोहोरफो सोहोरफोर सोहोर टाउनफोरखौ जों नुबोन मोनो नङा होमब्ला।
नंगौ नंगौ
दा बेफोरबायदिनिखायनो माने जेनेबा बिदिनो गोबां माखासे गियानफोरखौ जों नुबोनो मोनो जेरै जों जिहेथु गा-गारिजों थांनाय हिसाबै जोङो अबेबा दाबसे जायगायाव थाथगोन बा अबेबा दासे अबेबा दाबसे जायगायाव जों दसेबाबो नेथगोन एसे जिहेथु एसे गोलाव लामा हान्थिनायनि खोथा थानायनि थाख
औ
बेबादिनो जुदि नों मानिना ला ओ नों ओ तेजपुरावनो नों दसे रेस्ट लाबाय बे रेस्ट लानाय स समावनो नों बे तेजपुरनि मानसिफोरजों नों रायज्लायनो मोनबाय बा बिथांमोननि एसेबाबो नों बि बिथांमोनजों रायज्लायनो नुनो -यनुनो बिथांमोना माखा खालामदों मा मादों बा बिथांमोना मा भासायाव बांसिन रायलायो नों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनगोन आरो
औ -औ
दा बिनिखायनो आं सानो माने जोङो बुंनो थाङोब्ला सासे मानसि जानानै दावगायनांगौ आरो गोबां दावबायनांगौ जों जेसेबां बेबांनो दावबायगोन एसेबांनो गोदान गोदान बिदिनो नुथाइफोरखौ जों नुनो मोनगोन बिदिनो गोदान गोदान मोनसे जे अ गियानफोरखौ जों मोनगोन जेरै गुबुन मोनसे हादोरफ्राव थाङोब्ला गुबुन मोनसे देशफ्राव थाङोबा जों बि बिथांमोननि जे बिथांमोननि जेन जिहेथु जों दा आसा जों दा आसामावल दङ दा आसामाव थानाय आसामाव थायोब्ला जुदि जों मा बर' ओ बर' बा आसामिस बेफोरखौल'सो जों बांसिन रायलायनाय जायो। खिन्थु जोङो दिनै बाहेरायाव थाङोब्ला बा आ अ आसामनि बाहेरायाव बा इण्डियानि बाहेरायाव जोङो थाङोब्ला बिथांमोननि रायज्लायनायफोरखौ जों नुनो मोनहै आरो बिथांमोनहा जिहेथु जोंनिफ्राय बेलेग बेलेग जागोन बिथांमोननि गाननाय जोमनाया बेलेग जागोन बिथांमोननि थानाय जानायफ्रा बेलेग जागोन जों बिथ बि-बिथांमोनखौ थांनानै जों गावनि मेगनजों नुनानै गाव गावबागाव एक्सपिरियेन्स खालामनानै जों नुहैनो मोनगोन आरो बिनिखायनो आं बिनिखायनो आंनि बायदिब्ला सासे मानसिया गावनि जिउआव हानायखिनिखौ दावबायनांगौ बा बेरायनांगौ आरो।
औ औ नोंगौ
औ। नोंथाङा दा माबाफोर बुंनो हागोन ना आरोबाव?
अ जे मुलाम्फा होनोब्लाथ' जों गोबां मुलाम्फा मोनो आरोना दावबायनानै जोङो जेसेबां दावबायगोन गोसोआवनो गियान मोनगोन जे जोङो जे गोजानखौ बुङालासिनो जोंनि आसामनि जे सिङावहायनो जे जोङो बेरायबा जों गोबां स जायगाफोर बेर जेरै अरुणाचलफोर जेरै मेघालयाफोर जों बैफोर जायगाफोरावहाय बेरायहैब्लानो जों गोबां बेनिफ्राय गियानफोर मोनबोयो जे जोङो सोलोंथाइफोरनि गियान मोनबोयो। दा बिसोरनियावहाय रायलायनायफोरखौ जों मोनबोयो जे मानसिफोर जे गोबां मानसिफोर जायोना बेहाय बेलेग बेलेग बुहुआ बैसिनि साननाय हनायफोर माबायदि आरो बैसोरजों माबायदि गोरोबनांगौ मानसिफोरजों बोरै माबानांगौ मिलायनांगौ रायलायनांगौ बेफोर आलासिफोरखौ बिदिबां मानसिफोरखौ बोरै सिबिनांगौ जोङो बैफोरखौ माने जोङो बैफोरखौ सोलोंबोनो हायो आरो ना आरो जोङो सोलोंथाइफोरनियावह बुंनो हायो जे जोङो सोलोंथाइ जे जों गुबुन जायगायावहाय दावबायनानै जों सोलोंथाइ लाहैयोबा जोङो जोङो माने नैबे जायगायाव बिनिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनानै सोलोंथाइ लनो माने एसेब माने गुबुन जायो आरो ना माने ओ बे आरोना ओमफाय जे जोङो माखासे ओ हा-हारिमुनि बेलायावबो नायोबा जोङो गोबां मोननो हायो। जे जोङो माने बेलेग बेलेग जे सोदेरनानै लाबोनो हायो आरो ना जे जोङो माबायदि जोङो जोंनियावहाय मा खमायदों जोंनि ओ हारिमुआवहाय मा खमायदों बैफोर खमि जानाय ओ माखासे माबाफोर थायोना बेफोरखौ जोङो सोदेरफोरनो सोदेर फैनो हायो आरो ना बेखिनियानो ना बेफोरखौ जोङो बेफोरबायदि मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना ओ बे बेनो आरो ना
औ आं मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन जिहेथु नोंथाङा माने जेनेबा अरुणाचलनि खोथा बुंदों
औ
दा आं मिथिनाय बायदिब्ला माने अरुणाचलाव थांनो थाखाय आइ एल पि बा इनार लाइन पास बेखौ नांगौ होननानै आं खोनानो मोन
औ नंगौ नंगौ औ
नोंथाङा बे खौ बोरै बोरै खालामनांगौ बा बोरै बोरै खालामो बिनि प्रसेसफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा
औ मिथिनाय माने बेहाय माने मोननै प्रसेस थायो आरो ना जे जोङो अनलाइनबो खामनाय आरो। अफलाइन बबो खालामनो हायो आरो ना जे जुन थांनानैहाय आरोना जे जोङो अबेजों हाबगोन आरोोना मेन लामा थाखाय जाय जों खाथि बे जोंनियावहाय एरैजाय खाथियावनो दंखायो आरो ना बे जायगायाव जायगायावहाय जोङो हाबग्रा जायगा दं आरो ना गेट दङ जे अरुणाचलावहाय थांनो थाखाय जा जायगा मोनबाय बेहायलाय बानायग्रा थाखाय आरो ना गेटआव मायो बेयानो जोङो, बै माबाफोरावहाय सोंबा मि मिथिगोन जे पुलिसफोरनावहाय सोंबा मिथिगोन जे जे माबे मायावहाय मायाव बानायनांगौ बेखौ मिथिगोन आरो जोंनिया दा, बिदिनो माखा माखासे डकुमेन्टसफोर लायो आरो ना जे बेखौ बुंथलायबाबो जासिगोन आरो ना। ओ बैफोर डकुमेन्टसफोरखौ माने साबमिट खालामबानो माने, टेमप्रवारि जोङो मोननो हायो आरोना जोङो टेमप्रवारि बानायनाया जोङो फन्द्र दिननि थाखाय जों टेमप्रवारि मोनो आरोना ओ बिदिनो बे मोननै प्रसेसजों थायो आरोना नोङो जुदि गोबावनि बानायबा बेलेग जायो आरोना ओमफ्रायो ट्रेभेलिंनिया एक्स्रा आरो ना दावबायनायनि एक्स्रा। जों माने
औ बे बे ओरैनो जेनेबा टेम्परारि जागोन आरोना नोंथां।
औ फन्द्र दिननि जायो आरोना बे टेमप्रवारि
औ
जास्ट जों ओरैनो बेरायनो थांनायल जा-जायो आरोना बे बेरायनो थांनाय जुदि नोङो बेहाय गोबाव समनि थाखाय थाहैनोबा आरोना बेलेग जालायगोन आरोदा बेक बानायनाया आरो
औ, औ, औ, औ। औ।
बाय नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावनो हागोन? गौ नामा ओ
ओ नोंथाङा दासिमहालागै बहा बहा ओरैनो बेरायखांखोथाय?
आङो दासिम बिदिनो अरुणाचल बेरायखांबाय आरोना बे अरुणाचलावनो बेरायदों बारा बेलेगफ्रावहाय बेरायनाय जायाखै आरोना जे खाथि खालायाव बेरायदों आरोना जोंनि आसामिस ओ जेरै ओरैजाय ओ बिथिंजाय भैरबखुन्द साइड, बिथिं बेरायहैबाय आरोना आङो ओरैजाय, बाक्सा ओरैजाय बाक्साथिं ओरैजाय मानासफोरथिंजाय बिथिं बेरायहैबाय आरोना।
औ नोंथां।
नोंथांङा नोंथाङा अबबाफोर बेरायबाय नामा एसे अबेबा गोजान गोजान जायगाफोराव जेनेबा?
आंबो इसेग्राब बेरायाखै बेरायनायालाय माने जेनेबा बे आसामफ्रावनो खाथि खालाफ्रावनो गुवाहाटिफोर थांनाय उदालगुरिफोर थांनाय आरो बिदिनो तेजपुरफोर बेफोरबायदिसिमल' आं थांनाय जादों दा माने आउट अफ आसाम बुङोब्ला ओरैनो अरुणाचल बेफोरावल थांनाय जादों आंङो।
आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो आरो ना नोंथाङा बेफोर बेहाय थां बैफोर जायगाफोराव थांनानै मा मा गियानफोर मोनबोदों जेनेबा मा मा मा मुलाम्फा मोनबोदों जेनेबा?
आंथ' जेनेबा गोबां मुलाम्फा मोनबोदों माने जिहेथु आं गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिखाय माने इसेग्राब टाउन सोहोर गारि मथरफोरबोथ आं इसेग्राब नुबाय थाया।
औ।
दाफोर थांनानै आं बिसिनि थानाय जानाय आरो जोंनि न'फोरा माबायदि जायो आं बेफोरखौ मिथिबोदों बेफोरखौ बुजिबोदों आरो माने जेनेबा जोंनियाथ' मा ओरैनो न' न' बुङोब्ला, थिं थाबाय इन्जुर थाबाय बेनोसै खिन्थु, सो-सोहोराव थाङोब्ला बिसनिया थाला थाला जालांनो हमो आरो दुइ थाला थिन थाला बेफोरबायदिखौ आं नुबोदों आरो। औ नोंथां।
औ
अब्ला नोंथां जा टाइमा जाबाय नामा?
औ जाबायमोन आं बेखिनियावनो दोन्थलायनोसै नामा नोंथां? दे औ दे दे होमबा ना।
औ औ